औ नोंथां ।
औ नोंथां ।
औ औ ।
औ होमबा जोङो दिनै ओ बर'फ फोरनिनो मोनसे ओ जाग्रा आदार जेरै जों हाग्रायाव मोननाय बा माइ ओ बायदिसि ना माइफोराव मोननाय जोङो जायखो बुङो गुमा ओ बिबो बायदि बाय दि रोखोमनि दं जेरै गुमा । गोथाव, गुमा नारें ओ गुमा आ आलारि ओ गुमा बद' बदल । माने बायदिसिना बिदिनो आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गुमाफोर दङ बैफोर गुमानि सायावनो जोङो ओ एसे सावरायनोसै माने जोङो ओ बेखौ जों बर'फोरा माबायदि हमो आरो बहा मोनो ओ बिख खौ आरो माबायदि रोखो खोमै जोङो ओ संनानै बा साव एवनानै जोङो जायो। बिनि बागैनो एसे सावरायलायनोसै होनबा औ । दा होमबा औ नोंथां दे होमबा आङो जागायनोसै एसे फोरमायनानै होनोसै दे आंनि मिथिनाय आं गुबैयै ओ मोननैल' रोखोमनि गुमाखो सावरायनोसै बा फोरमायना होनोसै आङो ओ गुमा गोथाव आ रो नारेंगुमा जोङो ओ गुमा गोथ गोथाव होनोब्ला ओ जेरै मुं बिदिनो माने बे गुमायाबो बिद बिदिनो गोथाव आरो बिराद जानो मोजां जेरै ओ मेजेम ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ मोनो होनोब्ला जोङो ओ गुबैयै नारायाव माइ हानाय नारायाव मोनो जोङो जेब्ला ओ मेसें बोथो थोराव माइहा हायो अब्ला बै समाव जोङो नारायाव बेखौ ओ माइ हानाय समाव ओ मोनलांबाय थायो । जोोहाहोलां बा हालांबाय थानाय समावनो जोङो बेखौ नारायाव माफा मानै माबा मानै मोनलांबाय थायो। ओमफ्राय जोङो हायै हायै जेब्ला दब्लाय जेरै दब्लाय थायो बे दब्लाय मोनसेया जोबहैनाय समाव जोङो लास्ट समाव जोङो गुल बेंखननानै जोङो हायो । अब्लानिया जोङो बे गुमा गोथावखौ गोबां बेस समाव मोनो आरो । बेबायदिनो जोङो माइ हानायनिफ्र मोननायखौ जोङो जमा खालामना गथायना लाबोनानै जोङो न'आव ओ बिनि गांखौ गारनानै आरो गां आथिंखौ गारनानै जोङो गोरान एव फैयो एवनानै जोङो मालाबा समाव जोङो बे गाव गोजाबो एवनानै जायो बिनि उनाव जोङो बानलु संख्रि अ लोगोसे सो सामब्राम गुफुर ओ बायदिसिना ओ बे बेफोरखौ ओमफ्राय दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जोङो ओ मोजाङै बाथोन देनानै जायो माने ओ ओरैबायदि गोथ गोथाव मोनो ओ माने बिनि थावनायखौ जेजोंबो रुजु जाया आरो माने बिनि थावनायानो मोनसे आलादा माने जेरै मुङा गोमा गुमा गोथाव थिग बिदिनो बिनि बियो माने जानायावबो जोबोर गोथाव आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
आरो बिथिं आरो मोनसे जा रोखोमा जाबाय बियो ओ गुमा नारें जायखौ जोङो माने बियो एसे गिदिर गिदिर जायो बियो माने गोबां गोजानाव बिरनो हायोबा बारनोबो हायो बिनि ओ आइ आथिंयाबो जोबोर गिदिर गिदिर जायो बेखौ जोङो बांसिन ओ जेरै जारि हाग्रा मोखोना बारि ओ बेफोरबायदिनो बायदिसिना ना हाग्रा गोजौ गोजौ ओ हाग्रा थानायफोराव जोङो बेखौ हाग्राखौ ओ हाग्रा गेजेराव हाबनानै हाग्रायाव हाबनानै जोङो हाग्राखौ सोमावनानै होयोब्ला बियो बिरो अब्ला जोङो बेखौ ओ बिरनानै बा बियो दालाय बास्लाय बास्लाय खारो बै समाव जोङो बेखौ हमो हमना लाबोनानै जोङो ओ बेबायदिनो ओ जोङो बेखौ खौ एवनानै बा सावनानै जोङो मा गथाबो जायो बेबायदिनो जोङो बाथोन फोरबो बानायनानै जोङो बेखौ जायो आरो बेबायदिनो जोङो बे अमाफोरखौ नागिरनानै जोङो माने बर' हारिनि बा बर' हारियाव माने जायो आरो बे फोर गुमा एबा एम्फौफोरखौ नोंथांनि ओ नोंथाङाबो बेबायदि ओ जानायखौ बा नायगिरनानै जाफेरबाय एबा ओ बेबायदि जानायखौ नुबोदों नङा होमबा नोंथाङा एसे बेनि फोरमायना होदो दे
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ आ दा जों गुमा होननानै बुङोबा आङो गोदो उन्दैफोरनि समखौ गोसोखाङो जेराव मोनो बेयावनो गुमा हमनाय मेसें टाइमावहाय दैज्लाङाव हमनाय बेबायदि आरो दा दा जोंहा गुमा होननानै बुङोबा आङो जेनाखि हाग्रायाव मोननाय गुमाखौ आं बुंग्रोनो सिगां ओ हाग्रा जेनेबा गय बारि हक गय बारिफोरावहाय बा हाग्रा बारि जेरावहाय बागान खालामगोन दासो हाग्राखौ गाय दान जेननाय बेफोरावबो जोङो गुमा मोननो थायो आरो जेरै नों दानैसो बुंलां नङा होमबा नोंथां गुमा नारें बे गुमा नारेंखौबो जों मोनो बेयावहाय हाग्रा दाननायाव जों बेखौ मोनफायो आरो मोननो थाङो आरो औ औ ओमफ्राय बे गुमाखौहाय गुमा नारेंखौ गासिबो मानसिया जाजोबनो हाया आरो नोंथां माने औ बेहाय जाहैबाय बेखौ जाय माने इलारजि दङ बे मानसिया बेखौ जानो हाया। एबा दांनोबो हाया दांनाय लोगो गोनो नोंनियाव सेस मोदोम माननाय जाजोबगोन एकदम सिथर जाजोबगोन माने हांगोमोर जाजोबगोन आरोखि। आरो नों जायोबा थ' आरो नोङो बांसिन माने ओरैबायदि जागोन माने नों थानो सुखुयै जागोन आरो। हान अ सारि पास घन्टायाथ' नोङो सिंनि ओंखायनो माने थानो सुखुनाय नङा आरो। बेबायदि जायो आरो गुमा नारेंआ। माने जों जानाखि मोनथिनो मोननाय गोदोनिफ्रायनो नुबाय थानाय आंबो माबानो हाया नोंथां दांनो हाया आंबो। दांबानो आंनावबो जायो आरो जानो गोदो उन्दैयाव खेबसे जा बायमोन आङो। जानाय लोगो लोगो थानो हायै बायदि जादोंबाब बिराद खस्थ' मोनदों आंना बिमा बिफाया उन्दैयावहाय आं। बेबायदि जानायावहाय आरो। आं बै दिननिफ्रायनो आं बे गुमा नारेंखौ दाङा आरो गोबाङानो आ जोंनि लोगोफो फोराबो दाङा आरो। जाय जाय उन्दैयाव जाजाला जोबनाय इफोरो दाङा आरो।
औ माने नोंथां औ माने गासैबो बिदिबा जानो हाया आरोना बे गुमाखौ नोंथां।
ओहो ओहो बेखौ जानो हाया। जेरै एम्फौफोरखौ जायोबा इलारजि गोनांफ्रा जानो हायाना नोंथां?
नंगौ नंगौ औ।
गुमा नारेङाबो बेबायदिनो। माने गुमा नारेङाबो बेबा बे एम्फौफोरखौ जाय जानो हाया बिसोरबो बेखौ जानो हानाय नङा आरो। बेबायदि आरो औ। ओमफाय जों दाना बेजों लोगोसे गुमा नारेंखौथ' जों मोनखायो आनो दाननाय लोगो लोगोनो जों मोनखायो जेब्ला बारिनि हाग्राफोरखौ आरो दानो जेनेबा दाननाय समावनो आरो जोङो गुमा संग्रा गुमा गदल होननायफोरखौ मोननो हायो आरो। मोजां औ। जेरैहा गुमा संग्रा होनो गुमा संग्राया जाहैबाय एसे उदैया गिदिरहां जानो नागिरो आरो माने बडिजों एसे माने खर' एसे फिसासिन गोलैयो आरो। माने उदैया एसे गिदिर माने बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयो खालार खालारनि बे गुमा माबाया एखे खालारनि नङा आरो। अबेबाया माने हा खालार हा खालार जों हा मोनोना हा जावा होमबा हा बे हा कालार। अबावबा गोथां माने बिनिया खालारानो आलदा आलदा आरो। खिन्थु बे मोनसे गुमायानो आरो औ मोनसे गुमायानो आरो ओमफ्राय औ औ आलदा आलदा जायो। औ बेखौहाय जोङो मोननो थाङो जोङो गोरलैनिफ्राय फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जों बेखौ जायो आरो। बेखौ जानो मोजांसि न होनजायो बेहा माने खुनु जानायावहाय खुनु दिडस्टार्ब गैया बेखौ जानो हाजोबो बयबो आरो। गांनो हाजोबो बयबो माने गुमा नारें बायदि। बेबायदि नङा आरो बेगुमाया संग्राया माने। आरो गोथाव गोथावसिनबो आरो। बेबायदि आरो उम एवनानै जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबाया बाथोनबो देनानै जायो नोंथां। बिदि आरो औ ओमफ्राय दा जोङो फैनानै नायोबा आरो जोंहा ओरै गुमा बदल दङ गुमा बदल बेखौबो जों मोनो हाग्रा दाननायावहायनो बेखौबो जों जायो। बेबो गोथावआनो बेहाबो बेबायदि गुमा संग्रा बायदि। बियानो आरो बेहाबो जानो जाजानायावहाय जेबो उसुबिदा गैया आरो। देहोय इलारजि गोनां फाबो जाजोबनो हायो आरो।
नंगौ औ
बोरिनि गुमा दानिया जाहैबाय दै दैयावबो मोनो आरो जोङो बेखौहाय
औ नंगौ
आलारि गुमा होननानै जों बुङो आरो। आलारि गुमा होननानै बिलोफोराव मोनो बेखौबो जोङो गिदिर गिदिरखौ जायो बारा फिसा फिसाखौ जाया माने गिदिरा जानो गोथावसिन जायो नालाय नोंथां। जों बेखौहाय हमनाय जायो आरो नै दा दैलां सम जालायबाय नै साननैै नै मानसिफ्रा गोबाङानो हमसिगोनलाय बाथोन जाब्रबनो ना मोनाबा बेखौबो हमनानै लानानै फैयो।
औ नंगौ
बे बाथोन जायो नालाय बेबो माने गोथाव जायो आरो दा नोंथाङागुमालारि फोरनि सायाव एसेसो बुंनांगौ दं बुंलाय नोंथाङा नोंथांमोनहाबोथ' हमखाबाय गुमा आलारि आलारि गुमानि सायाव आलारि गुमा जोङो बिलोआव मोनो औ नोंथांमोननियाव जायोना जाया बा हमो ना हमा
नोंथां औ ओ जायो नोंथां औ बिखौ जोङो बांसिनो नोलोफोर बा बिदिनो जोङो दै दै थानाय एसे माने दैयाव जाय दैसायाव थानाय हाग्राफोर ओ बेफोरबायदि हाग ग्रेव जों मोनो माने बियो बियो मोनसे बे ओ माबा हुदा दङ बेयो दैयाव थ खाना होनायबो माने जुदि बेखौ हमनो थाङोब्ला बे हमनो थांनाय समाव बियो ओ गाहायथिं थांनानै बियो दै दै सिङाव हाबनानै थाहैयो औ ओमफ्राय उनाव जेब्ला उनाव दसे थागोन अब्लानिया आरो ओंखारफिनबोयो आरो बेयो माने दैयावबो हाबनो हायो बेखौ जोङो ओ गोबां गोबां मोननो हायो बेखौ जोङो ओ जायखि जाया जायगायावन माने मोनो आरो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि बियो माने आलदा आलदा खाालारनि थायो जेरै गोथांबो थायो ओ एसे खायसे एसे फाख्रा सिख्राबो थायो ओमफ्राय खायसे इसे बे हा बाय हा खालार बायदि बा बिलाइ गोरान बे खालारनि जायो बेखौ जोङो ओम खौ जो हमना लाबोनानै बिनि गां आयथिंफोरखौ गारनानै ओ एवनानै जों जाफैयो आरो। माने बां बांसिन जोङो बेखौ गुमा होनोब्ला जों गुमाखौ ओ बांसिन गोरान फ्राय एवनानैनो जायो एबा जों बाथोन देनानै जायो बे मोननै रोखोमैल' जोङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरोना नोंथां जों बिदि खालामनानैल' बे मोननै रोखोमजोंल' जायो आरो जानो मोजां मोनो बिदि जानो। औ।
दा नोंथाङा होमबा गोबां हम हमनानै जायो नोंथांमोनहाबो ना?
औ जायो नोंथां औ औ जायो।
माने जोंनि बर'फोरनि जानाया जेरावबो माने एसेल' फारागफोर थागो गोन बा नामफोरखौल' आलद आलदा दोनगोन आरो नङा होमबा नोंथां। खिन्थु जानाया जों जा थायो आरो बर'फोरा जेराव
माने बर'फोरा बेखौ गासिबो गासिबो बर' फोरानजायो जोंनि बर' हारिनि माने गासै सुबुंफोरानो बेखौ जानो फायो आरो नोंथांनाव। औ नंगौ औ नामफोराल' जायगा लाना जायगा आलादा जायो ओमफ्राय जानाय आद'बा आदबफोराल' एसे आलदा जायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां। आस्सा नोंथां बिदिब्ला औ औ नोंथां औ जागोन दे जागोन दे नोंथां जागोन।